हबाय नोंथां खोनादों ना। औ औ नोंथां खुलुमबाय। औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ दे बिदिब्ला जोङो बे समावहाय थोंजोङैनो जोंनि बे बेबायदि बर'फोरा मा मा आबाद मावनानै जायो दैज्लां जिथु दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोराव मा मावनानै जायो आरो मेसें बोथोराव मा मा आबादफोर मावो बेनि सोमोन्दै जोङो एसे सावराय जायनि नङा होनबा। ओ जोङो सावरायनि औ दायोथ' जोंहा दैज्लां बोथोर जों बयबो मिथिगौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जों सिगां समनिफ्राय आगोलनिफ्रायनो गोबांथार बेबायदि आबाद मावनानै जाबोनाय बिथां मोना सिम बो दिनै मावबोबाय थादों जोंनि बरफोरा गुबैयै आबाद होननानै बुङोबा जेरैहाय माइ गायनाय बेखौनो बांसिन गोनांसिन थार होननानै बा साननानै दिनै ओ आबाद मावो जेरैहाय दायो जों
औ नंगौ थारैनो सैथो खोनादोंना नोंथाङा?
माइ गायनाय सम जाबाय। आरो थिग बेबायदिनो दायो माइ गायसिगोन। आरो बिनि उनाव बेजोंनो लोगोसे जोंहा मा खासे गोबांथार बेबायदि आबादफोर जोंनि बर'फोरा बेबायदि मावो जेरैहाय लावबं गानो आरो बेबायदिनो जोगोनार आरो फानलु बिबायदि दिनो भिन्दिफोर बा बिलाहिफोर बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो दैज ज्लां बोथोराव आबाद हिसाबै जोंनि बरफोर मावनायखौ जोङो नु नुनो मोनो आरोबाव जोङो मेसें बोथोराव बेबायदि माखासे आबादफोरखौ जोङो मोननो हाबावो जेरै लाइ-लाफाफोर जोङो मैगं हिसाबै लाइ लाफाफोर मावनो हायो। बा जोङो सिबिंफोर फोनानै लानो हायो। बेसरफोर फोनो हायो जायनि गेजेरजों जोङो थाव बानायनो हायो थाव बानायना नै जोंनि नांगौखौ जोङो सुफ बुंनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे ओ माख खासे दायोथ नै ओ जोंनि मुगाफोरा सोलायबोनायजों लोगोसे माखासे जेरैहाय स्ट्रबेरिफोर आबाद फोर जोंनि गेजेराव बेबायदि फैबाय आरो टरमुसफोरनि बेफ बेबायदिनो आबादफोर जोंनि माखासे बर'फोरा मावनो हमदों लोगोसे - जुखामफोर दा बेैबायदि मावो जुखाम फोरनि आबादफोर मावो जो जाय बेफोरखौ मावनानै जोंनि बर'फोरा गोबांथार गावनि नखरखौ बेंदों आरो बेफोर। फोरनि गेजेरजों गोबांथार। आरो बेबायदिनो नखरफोरा जौगानो हाद हादों बिदि अब्ला बे समाव आङो नों। नोंथांनो बे समखौ होनो सानदों नोंथाङा दसे सम। सम लानो हागोन बेबायदि आबादनि सोमोनद उदै बुंनो सानोब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन।
औ थारैनो थारैनो नोंथाङा ओ बुंलांखाबाय गोबां खोथा आबादनि जा फारसे दा आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा जोंनि बर हारिया नङा हबा जोंनि बर' फोरा आबाद मावनानै जागोन। ग्रा हारि नङा होनोमबा थां दा थिग बे बेलायाव नायनो थाङोब्ला जोंहा बर'फोरनि आबादारि हारिमुवा रांखान्थियारि बिथिंजों एंगार गारलायनो हायै मोनसे सोमोन्दो दङ होननानै जों मोनथिना मोनबोयो नङा होमबा मोनथियो नाय मोनदों नङा माबा थिग औ। औ औ दा आबाद बेखौनो जोंनि बर'फोरा। गावबा गावनि जिउ खुंनायनि मा होनो इखौ ओ जिउ खुंनायनि राहा होननानै सानना लानाय जायो नङा होमा नोंथां।
औ।
खोनादोंना औ औ दा जों। जोंनि ओनसोल एबा गामिफोराव आबाद मावनि मावनायनि बायदि खान्थि नेमखान्थिफोरखौ जोङो नुनो मोनो माइ आबाद मावनायनि गाहायै गाहायै औ जों जेरैहाय ओ फोथार सायखनाय जायखौ बुङो जोङो हादान सिफायनायबो बुंजायो नङा होमबा? जाय आबाद मावनो थाखाय जोंनो फोथा थारनि गोनांथि जायो नङा होमबा थिग बेबादिनो बेनि उनाव दो जोंहा दङ हालेवनाय ओ हालेवबासो जोंहा माइ गायनो हागोन नङा होमबा नों थां बेनि उनावहाय दङ ओ गसा लानाय जायखौ जों माइ गायनाय होनना बुङो नङा होमबा बेनि उनाव दङ खोथिया फोनाय नांगोल जांखा बा गायखननाय माइना हैनाय माइनाव लायनाय बायदि बायदि जोङो नेमखान्थि नुनो मोनो नङा होमबा जेरै बेनि गेजेरावनो दङ ओंखाम गोरलै जानाय बेबो दोङो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना
औ खोनादों औ ओ
आबाद मावनाय होननानै बुंनो थाङोब्ला जों बायदि रोखोमनि आबाद। मावनाय जों नुनो मोनो नङा होमबा जेरै माइ आबाद ओ मैगं थाइगंनि आबाद बायदि रोखोमनि जों आबाद मावनाय नुनो मोनो ना थाय बैफोर आबादखौ जोङो बोथोर लाना बोथोरसो मावनाय नुनो मोनो नङा होमबा खायसे बोथोर खायसे मैगं बादखौ जोङो बोथोर लाना बोथोरसो मावो नङा होमबा नाङा फाङा बोथोराव गायलाबायोब्ला मावलाबायोब्ला जों बायदि नांगौ रोखोमनि ओ फसल जों मोननो हानाय नङा नङा होमबा नोंथां खोनादोंना खोनादोंना नों थाङा औ थिग बेबादिनो जोङो दैज्ला औ दैज्लां बोथोराव जोङो ओ गाहायै ओ माइ आबाद माइ आबाद मावनाय जायो नङा होमबा बांसिनानो जोंनि ओनसोलाव माइ आबाद खौ जों मावनाय नुनो मोनो थिग बे नि अनगायैबो जोङो बायदिसिना मैगं थाइगंफोरजों दैज्लां बोथोराव गायनायखौ नुनो मोनो ना बेफोरनो। बाय ओ दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद फोरानो जाहैबाय ओ जेरैहाय जिंखा लेस्रा भिनदि फथल थायसुम जोगोनार बायदि बायदि नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नंगौ।
औ दा नोंथांखौबो आंङो आबाद मावनायनि बेलायाव ओ आथिखालनि आबाद मावनाय आरो ओ। गोदोनि आबाद मावनाय। बेनि बेलायाव नोंथाङा मा फारागथि नुनो हादों आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां थारैनो नोंथाङा जि बाथ्राफुरखौ बुंबाय बेफोर गासिबो सैथो। आरो जोङो बुंनो हायो नोंथाङा बुंनाय बायदि दानि आबाद मावनाय आरो आगोलनि आबाद मावनाय जोंनि गेजेराव राव मााबादिब फारागथिखौ जोंङो नुनो मोन दों सिगांनि समाव जोंङो मोन जिनाहा थायोबा जोङो नुनो मोन बोदोंमोन जे। आबाद मावनो थाखोय सासे। आबादारिया ओम बेबायद दि माखासे ओ मोसौफोर मोसौ आरो नांग गो जुंगाल बेफोरखौ लानानै बेबायदि हालेवनो गोनां जायोमोन जेब्ला हालेवनो गोनां बिथांमोना हर ससेयावनो फैनानै दुब्लियाव फैनानै बेबायदि हालेवफैनो गोनां जायोमोन आरो बिथांमोना गोबांथार बेबायदि हालौनो गोनां जा जायोमोन जायखौ दंफां लाइफांफोरनिफ्राय बा औवाफोरनि ओमफ्राय बानायनाय आगजुफोरजों बेबायदिनो हाखो गुलि गुलि हालेवनानैहाय बेबायदि मोन होनानै बेबायदि आबाद फोर मावनो गोनां जायोमोन नाथाय दानि जुगाव जोंङो नायनो थांङोब्ला मोननो हायो दिनै जुगा गोबांथार बेबायदि सोलायबोदों बा जौगाबोदों सिगांनि समाव जेरैबायदि नांगोल जुंगालजों मानसिया मोस मोखौ लानानैहाय बेबायदि हालेवोमोन नाथाय दानि जुगाव बेबायदि जोंङो नुनो मोनदों ला बुंनो थाङोब्ला जोंङो नुुनोनो मोनसि साला ओ दायो जोंङो नुनो मोनो ओ गो बां बेबायदि ट्रेक्टरफोर जोंनि गेजेराव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नुनो मोनदों। ट्रेक्टरजोंनो हालेवो। आरो ट्रेक्टर
औ।
नोंनो बेबायदि ओ माखासे मावनो गोनां खामानि खौ मावजोबनायखौ जोंङो नुनो मोनदों सिगाङाव बेबायदि आलि खोनायफोरखौ खदालदों फैयोमोनब्ला दायो जोंङो नुनो मोनो ट्रेक्टरजोंनो माखासे आलिफोरखौ बानायनाय जोङो नुयो आरो बेजोंनो लोगोसे ओ सिगांनि समावहाय मा माखासे आइजोफोरा माइ गायोमोन। नाथाय दानि जुगाआव जों नुनो मोन्दों जे मा माखासे मेसिनफोरजोंनो बेबायदि मायफोरखौ गायनाय लोगोसे हानि बेलायावबो सिगाङाव ओ ओ माइ माइ खासिजों मानसियानो हायोमोन नाथाय दायो मेसिनफोरजों माइ हानायखौ जोंङो नुनो मोनो मोनो आरो माइफोरखौ जेब्ला मोनखांनानै नआव रोगाखांनानै ला ओ बे समाव जेब्ला माइखौ नायो मोसौजों बेबायदिनो गावनि सिथ्लायावनो बेबायदि गिद गिदिं-गिदिं मोसौजोंनो नायोमोन नाथाय दानि जुगाव मेचिनफोरजों बेबायदि सानसे लानां ओ दुइ बा तिन घन्टानि गेजेरावनो बेबायदि फोजोबनाय जोङो नुनो मोनदों दिनै। जुगा गोबां थार सोलायबोदों आरो ओ मा होननानै बुंगोन बे स्पिडनि सायाव स्पिड जाबोदों जोंनि मुं खगाफोरा बिनिखायनो जोंनि औ गोख्रै जाबोदों। जोंनि आबाद मावनाय माखासे ओ बिदि फाराग थिखौ जोङो नुनो मोन दों जायनि थाखै मानसिफोरा बेबायदि ओ गोरलैनि सायाव गोरलै। बेबायदि नागिरलांग्रा जादों आरो बेनि गेजेरजों जोजोंङो बुंनो हायो ओ गोरलैनि सायाव गोरलै बेबायदि नागिरनानो थांनायावनो थांनायावनो दिनै जोंनि मानसिफोरा गोबांथार बेब बेबायदिनो बेमार आजारफोरबो जालला जालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों खुस थ खालामनो हायो जोंनि सुबुं फोरा बेबायदि जानाय
औ नंगौ थारैनो सैथो। ओं
औ
दा दा बेनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा नोंथां आरोबाव मोनसे बाथ्रा जों आबादनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोंनि ओनसोल एबा गामिफोराव ओ माइ आबाद एबा मैगं थाइगंनि अनगायै बे जोंहा गोबां फिथाइ सामथाइनि आबाद जों मावनाय नुनो मोनो नङा होमबा। जेरैहाय थाइलिर थाइलिरनि आबाद, गय आबाद, खुसेर आबाद, बैग्रि आबाद, बायदि बायदि फिथाइ सामथाइनि आबादखौबो जोङो नुनो मोनदों। नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ औ दा आ थिग बेबादिनो जोंनि सुबुं माहारिया बेबादिनो आबाद मावनानै बायदि रोखोमनि आबाद मावनानै गावनि जिउ संसारखौ दाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां ‌ ओ जेरै गावनि नख नखरनि आंखालखौ सुफुंनायखौबो जों नुबोगासिनो दंङ नंङा? नङा होमबा औ दा बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबोबाय। ओ नोंथांजों गोबां खोथा मोनथियै खोथा सावरायनो मो मोननानै गोसोआ गोजोननाय मोनबाय। आसा खालामो नोंथांखौ आरोबाव उनाव लोगो मोनबावफिनगोन होननानै
नंगौ नोंथां थारैनो, अब्ला जोङो जोंनि बर' हारिनि बेबायदिया आबाद मावनायनि सोमोन्दै राय ज्लायनायखौ जोङो एसेयावनो दोनथ'नो
ओ औ औ थारैनो साबायखर नोंथां।